औ औ नोंथांजों बर' बर'नि ओंख्रिफोरनि सायाव रायलायनो थाखाय हरनाय जाबाय आरो
रायज्लाय जागोन आरोना
औ औ माने गिबियावनो आं बुंग्रोनाय जासिगोन आरो बर'नि ओंख्रिफोरनि सायावहाय औ जों बरनि ओंख्रि होननानै बुंङोब्ला माने बरहा मोनसे आलादा जाग्रा मुवा जेनबा जामुं आदार माने आलादा आलादा दंङ आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो माने बरफोरा जाबोनाय नआवनो बानायनानै बेफोरबायदिनो जेरै औ बरनि जेरै जाग्रा होननानै बुङोब्ला बिदिनो नारजि अमा बिदिनो अनला खारै बायदिसिना ओमफ्राय बे मा होनो खोमा बिबारनि अनला बेफोरखौ आरो माने बरफोरा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरखौ माने प्रिजार्भ खालामनानै दोनबोदों आरो बरफोरा जानाय मुवाफोरखौ
जोंङो सबाइ नोंथाङा बुं सबाइखौ सबाय संनो थाखाय जों मा बाहायनाय जायो
औ सबाय था सबाइ संनो थाखाय जोंङो खारै बाहायो।
ओम
खारैखौनो जेनबा खारैजोंनो बांसिन संनायखौ नुयो सबाइखौ जेनबा
औ जोंङो अमा बेदरजोंबो गोथाव जायो अमा बेदरजोंबो जायो नारजि ओंख्रिनि बागै बुंदो
नारजिया जाहैबाय बर'नि माने गोथावसिन खाजा जाहैबाय बियो माने जेरै अमाजों आरो नार्जिजों सङोब्ला माने बेखौ माने बयबो जानो मोजां मोनो नारजिजों अमाजोंब्ला
गुदिनिफ्राय जोङो नारजिखौ मानिफ्राय दिहुननाय जायो।
नारजिया जाहैबाय माबानिफ्राय दिहुनबाय फाथोनिफ्राय फाथोखौ फोराननानै औ फाथौखौ खानानै फोराननानै बेखौनो दोननाय जायो आरो बेनो उनावहाय जेन'बा ओ नारजिनि मुं मोनो आरो बिदिनो राननानै औ। नोंथाङा अब्ला बर'नि बबे मोनसे जा जाग्रा मुवा बा मैगंखौ मोजां मोनो जानो थाखाय
आङो बर'नि मैगं होनोबा जोङो जोगोनारजों दाउ जोगोनारजों दाउजों बांसिन गोथाव मोनो आङो ओरैनोथ' जोंनिया थाखाबाय बर'नि फेभरेट मैगं होनना बुङोब्ला जोंहा अनलाजों दाउ होननाय लोगो लोगो अनलाजों मेवा जोङो दैज्लां बोथोराव मेवाइ मोननाय जायो। औवानिफ्राय औवानिफ्राय मोननाय जायो। औवा मेवाइ बेखौ मेवाइ होनो मेवाइजों जों अनलाबो जानो हायो। अनला जानो अनला आरो नारजि संनो थाखाय जोङो। खारै खारैनि गोनांथि जायो। खारै खारैखौ जों मानिफ्राय मोननाय जायो होनोबा। गोदो गोदायनिफ्राय जोङो थालिल आथिया थालिर होनाय आथिया थालिर आथिया थालिरखौ दाननानै जों फोरानना लानानै बेखौ जोङो सावनानै हांगार बानायनानै जों बिनि फ्राय हा खारै दिहुननाय जियो बे खारैजोंनो जोङो ना जि अनला मैखारि बा लाफा ओंख्रि गोबाब होनो मैखारि बर'नि मैगं लाफा लाइ
औ
जों बेफोरखौबो मिथिनाय जायो।
ओम ओम नंगौ बेफोरबायदि जेन'बा बर'नि जाग्राफोरखौ माने गोदोनिफ्रायनो ओ लाखिबोनायनि थाखायनो जेनेबा दिनैहा दिनै समाव जोङो माने जि आइ टेक मोननाय जाबाय आरो जेरै अनलाजों दाउ औ अनला दाउ बिनिफ्राय नारजि अमा औ बिदिनो आरो गोबांथार जाग्राफोरखौनो माने बर'नि खालामनानै दोननाय जाबोदों। आरो फ्रेजाब
उम
नोंथाङा अब्ला बे बर'नि जाग्राफोरनि सायाव एसे ससेफोर माबाफोर बुंनो हागोन नामा आरोबाव।
जाग्रा होनोबाथ' जोङो मैगं थाइगं होनोबाथ' जोंहा गोबां दङ दा दैज्लां बोथोराव जोङो ओ मोनो लाइ-लाफा बर'नि गोथाव मैगं बेफोरो जोङो दैज्लां बोथोराव जोङो लाइ लाफा फोनानै दानि जुगावथ' मोनफ्रोमबो मैगंखौ जोङो फाननानै रां आरजिनो हानाय न'खरनि न'खराव सं थानो हिसाबै जोङो लाइ लाफा बायदिसिना मैगं गायनानै जोङो रां आरजिनो हानाय जायो जोगोनार खुमब्रा बेफोरखौ जोङो आरजि खालि बुध गायनानै फाननो हायो।
उम उम।
उम।
माने औ बर'नि ओंख ख्रि होनोब्ला जेन'बा बर'आनो जेनेबा सिगांनिफ्रायनो बेफोरबायदि जाग्राफोरा माने बर'आ आलादा दंबावो आरो जेन'बा गुबुन हारिफोरनि बायदि ओ जेरै रेगुलार जानाय बेफोरबायदि नङा। माने बर'हा माने आलादा खाजा नङा होमबा? बर'नि जाग बर'नि जाग्रा आदा ओंख्रि होनबा माने जों जों बेखौनो मोनथिनो मोनोदि माने बर'निल' जेन'बा बर'आल' जाग्रा बांसिन ओंख्रिफोरानो जादों जेरै खारैफोरखौ जाबोदों गोदोनिफ्रायनो। बेखायनो दा जेनेबा दा गुबुन गुबुन हारिफ्राबो बेफोरबायदि बर'नि ओंख्रिफोरखौ माने गोबां जायोसै। आरो हाफ्राव फाननो लांबाबो गोबां हारिनि सुबुङानो बायो बर'नि ओंख्रिफोरखौ खारैफोरखौ। बर'आ जेन'बा गोद सिगांनिफ्रायनो माने आरो बेफोरबादि मैगंफोरा माने देहानि थाखायबो मोजां भिटामिन्स गोनांसो आरोना। जायनि थाखाय दानि दानि जुगाव माने गुबुन गुबुन हारिफोरनि सुबुंफ्राबो बायनानै ज जाय जानो गोनां जादों आरो दानि समावहाय।
उम उम।
औ अब्ला नोंथे नोंथांमोनथिंजाय बे बर'नि अ। अनला ओंख्रिखौनो आंथ' बारा रोङा रोंनायालाय।
अनला उम जोङो अनला ओंख्रि खौ जोङो माइरं बा माइरं माइ माइरंनिफ्राय जोङो अन खालामनानै लाय यो। अन खालामनालाय बे अनखौनो जोङो ओंख्रि संनाय जायो माने। ओंख्रि संनो थाखाय जोंहा खारैबो नांगौ। खारै होनानै अनला ओंख्रि खौ जोङो संनाय जायो आरो। नार्जि होनोबा जोङो नारजिखौ जोङो नारजिखौ ओरै थ' जोङो बयबो जाखायो लोगोसे जोङो नारजि होनोबा जोङो सोरबा जोंनि बर' सु सुबुं बा बर' हारि बा सोरबा थैनायनि उनाव जोङो नारजि अरगारनाय बेयावबो बाहायो।
नंगौ औ।
उम।
अब्ला नोंथाङा नारजिखौ बोरै सङो एसे फोरमायगोन नामा?
नारजिखौ नारजिखौ जोङो नार्जिखौ रुनानै लाग्रोयोबा जोङो मोजां जायो। रुनानै लायोबा थाब रुयो खारै रुयोबा खारै होनानै रुयोबा थाब रुयो बेनि उनाव जोङो अ अमा बेदरजों संनो हायो दाउ बेदरजों संनो हायो।
औ औ।
जोङो जानो हायो आरो।
उम।
नोंथांनि फेब्रेट ओंख्रिया?
आंनि फेभरेट ओंख्रियाथ' बेनो जादों नारजि। जों अमाजोङानो औ। औ आं अनलाखौ बारा मोजां मोना। जानोलाय नाथाय बे नारजि अमाखौ बांसिन मोजांसिन मोनो आरो औ। अब्ला नोंथांमोनथिंजाय बे बर'नि ओंख्रिफोरखौ आबाद मावनाय नुयोना नुवा दानि समावहाय।
उम। जोङो दानि समाव नारजि दिहुननो थाखाय जोङो। फाथो होनना बुङोबा फाथोखौ दानि जुगाव गोबां सुबुङा मावनाया खम जालांबाय।
औ नंगौ।
जोङो खेथि होनोबा दा। बांसिनानो दानि जुगाव खुसेर, ओ जुखाम, खुसेर बेफोरखौ मावगासिनो दा जोङो दा जुखाम मावदों। जुखाम आबादनिफ्रायबो जोङो गोबां सुबुंफोरा न'खरनि फसंथान खालामनो थाखाय। जुखाम गायनानै गोबां संरैखा खालामनो हादों।
नंगौ।
औ।
अब्ला नोंथांनि बायदिब्ला जोंनि बे बर'नि ओंख्रिफोरखौ माने फोथांनानै दोनोब्ला जों बर'फ्रा मा खालामनांगोन।
बर'फ्रा जों मा खालामनांगोन होनना बुङोबा दा गोदोनि दिनावथ' जोङो न'खरफ्रोमबो मैगं थाइगंखौ गाव गावनि न'आवनो गाव गावनि न'आव दखरसे हायावनो मावनानै ग्रोम ग्रोम रानलायलायनानै जायोमोन।
औ नंगौ।
जों नुनो मोनो खुमब्रा फांसे जोंनि सुबुंफोरा गायनो गायनानै लालिया दानि जुगाव। गासिखौबो जोङो हाथाइ बाजाराव बायनानैसो जाजोबनाय जायो।
नोंगौ औ।
गोदोनि दिनाव जोगोनार खुमब्रा हो बेफोरो लाफा, लाइ, ला फा मैथा बेफोरखौ जों गाव गावनि न'आवनो गायनानै लायोमोन। दानि जुगाव थ' नोङो मैथाखौनो नों सोरनावबा खानानैबो लायनो हाला।
नंगौ।
बेखौनो जोङो बायनानै जानांगौ जायो दानि जुगाव।
उम नंगौ। दा आंनि साननाय बायदिब्ला बै बर'नि ओंख्रिफोरखौ फोथांनानै दोनोब्ला माने जों बर' हारिनि सुबुंफ्रा माने बेफोर बायदि आबादफोरखौ मावनो
मावनो सोलोंनांगौ जोङो गोदोनि दिनाव नै न'खर न'खर खुमब्रा नुयोमोन गोदोनि दिनाव न'खर न'खर जोगोनार फिथाइ गायनानै लायोमोन। जोङो जोगोनार। थाइसे बायनानै जानो गोनांथि गैयामोन गोदोनि दिनाव दानि जुगनि मानसि मैगंखौनो गायलिया बिनिखायनो दा जोंनि बर' हारि बा बर' सुबुंफोरा जोंनि। मैगं थाइगंखौ गाव गावनि न'आवनो गायनानै गाय गायनानै जुदि लायो रां रुफायाव गोबां सहाय मोनो बेखौ नागारनानै जोङो आजिखालि मार्केट बा हाथाय बाजारावसो जोङो बायनानै जाजोबोसै आरो।
औ औ माने गोदोनि समावहाय माने गोबां बर'फ्रा बेफोरबायदि आबादफोरखौ मावनानै रायजो जाबोदोंमोन नाथाय दानि जुगावाहाय मर्दान जुगजों लोगोसे माने बयबो डेभलप जालांनायखाय खोनाबायना नोंथां औ माने रोंनायखाय माने हारिया जौगालांनायखाय माने बेफोरबायदि खामानिफोरखौ मावनो बायोसै आरो माने बादुला जालांबाय औ बेफोरनो आरो मेन माबाफोरा मा होनो रिजन्सफोरा जेनेबा गोमालाङोन औ अब्ला नों औ होनलाय होनलाय
नङाबा जोङो दानि जुगाव जुदि नों न'आवनो जुदि जोगोनार खुमब्रा बेफोरखौ जोङो गायनानै लायोबा बेसेबां न'खराव जानो थाखाय जोंहा मैगंनि आंखाल गैयामोन। गोदोनि दिनाव दानि जुगाव जोङो दिनै मा संगोन गाबोन मा संगोन दिनै गासिबो न'नि मानसिफोरा गासैबो हाथाय बाजारखौल' नेनानै थायोसै।
औ नंगौ नंगौ
उम
अब्ला दिनै बे नोंथांजों बर'नि ओंख्रिनि सायाव रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय। गोबां मोनथिनो मोनै औ मोनथिनो मोनै बाथ्राफोरखौ मोनथिबाय नोंथांनिफ्राय औ बेखायनो नोंथांखौ ओ साबायखर बावहरबाय। औ दे न्थों